हेलौ नोंथां।
औ खोनाबाय।
खोनादों औ। उम दे होमबा जों मानि औ बुं।
बिदिनो जोंनि आसामावहा जोंनि दैसा, दैमा, बिलो फोरावहा जों मा मा रोखोमनि ना मोनो? आरो जोंनि बे ना मोन मोननायजों बर' हारिनि सुबुंफ्रा माबोरै बेखौ गुरना जायो बा माब्रै जों बेखौ मा ओंख्रिफोरजों जायो? मा मैगंफोरजों जायो बेनि सोमोन्दै जों एसे एसे सावरायनोसै नामा?
औ औ औ नंगौ।
नंगौ दा बिदि होनोब्ला जोंनि दैसाफोरखौ बा दैमाफोराव बा बिलोफ्राव मोननाय ना होनबा जों गावनि सिगांनि फ्राय मोनबोनाय लकेल ना लकेलफोर।
औ।
ना गोरै। नास्रि ना। खुसिया मागुर ना सिंगि ना। बेफोरखौनो जायो नङा होमबा। औ आरो बेबायदिनो ना बामि दङ। बोथिया ना। थोरै ना नङा होमबा औ बेफ बेफोरनो लकेल ना जोंनि नाफ्रा नङा होमबा बेबायदिनो आरो दैमायाव बा दैसायाव जोङो बारलिना मोनो।
नंगौ।
औ बेबायदिनो बे रौ रौना फांकास बेफोर थ' फैनायसो आलदा हादोरनिफ्राय बेफोरनाया जोंनि
बा बानायनानै फिसिनायसो जाहैबाय नालाय।
नि दिप नङा आरो जोंनिआव लकेल ना होनबा बेफोरसो दा जों सिगाङाव फोरमायनायब्रा
औ नंगौ
दा बिदि होनबा जोङो बुंनोसै बिदिबा ना एसे सावरायनोसै जों ओ नासि सि ना बा गोरि नाखौ जों माबोरै जानो मोजां मोनो
औ नंगौ औ
दा आं नोंथांनि सिाङाव एसे फोरमायनोसै आरो सुंद'यै
दे फोरमायदो
बिलोफोराव बा दैसा दैमायाव जोङो ना हमबा मानिया नास्रि ना ना मावा ना फिथिख्रि बेफोरखौ मोनो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
ओमफाय दा ना गोरैखौ आरो नास्रि नाखौ जों बोरसि बोनाबो हमदों आरोना सिगाङाव
नंगौ औ दा दैज्लाङाव मोजां आरो बोरसि बान्नानै दिखांनो थाखाय
औ दा बिदि होनबा जों ना बोरसि बोननानै ओ जों बे जा ना मोनोमोन ना बेखौ जोङो माबा जायोमोन सावनानै जायोमोन गोदो बोथोन सावनानै बाथोन देना बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर होनानै आरो बिदिनो फुङावहा बा बेलासे जोङो दै दैज्लां समावहा दै सोमनानै ओंखाम जायोमोन ना
औ नंगौ
औ दैै सोमना ओंखाम जायो ओमफ्राय बाथोनखौ जायो आरोना बेबायदि जादों आर ना ओमफ्राय बेबायदिनो जों गोबां बे नाखौ मैथाफोरजों जाजायो नङा होमबा
नोंगौ
मैथाजों गायो ना सिं नाखौ मैथाजों गायो ओमफ्राय ना मावा बा ना फिथिख्रिखौ जों फ्राय गोरान एवना थावजों एवनो जायो आरो बेबायदिनोै मै मैथा नङाबा खुमब्रायावबो जाजायो आरो ना खुमब्राजोंबो बेाफोरखौ बेबायदि जादों आरो औ नोंथाङा एसे फोरमायदों बिदिब्ला माबा ना जायो नोंथाङा बा नोंथांमोननि ओनसोलावहा माबोरै नाखौ हमनानै नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बर' सुबुंफोरा माबोरै माबोरै मा मा रोखोमनि नाखौ मा ओंख्रिजों बा मा मैगंजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिनो
नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बैफोर माने नोंथाङा जा बुंलायनाय बुंलांनाय बेफोरबायदि नाखौनो मोनो जेरै ओ गोरै नास्रि नास्रि फिथिख्रि मावा ना आ सिंगि मागुर उम बेफोरबायदिखौ जोङो माने बां ओ गुबैयै बांसिन मोनो मोननो हायो आरो जोङो गुरनायफोरावहाय बा बहाबा जे सानाय खखा खाखि सानाय सेन सानायफोराव जोङो बेफोर नाखौनो माने ओ बांसिन मोनो आरो हाग्रायाव थिग बेबायदिनो जोङो ओ नाखौ। सेन खखा खाखि आरो ओम बायदिसिना जे बायदिफोरजोंबो जोङो हमनानै लाबोयो आरो हमो हमनानै जोङो लाबोनानै बायदि रोखोमनि ओ
नोंगौ
ओ मैग' गैयाव ना हमनानै ओ लाबोनायखौ जायो होमबा जो जोङो बांसिन ओ सिगांगो जों मैथाखौ गोसोखाङो आरो।
नंगौ आरो
गैया गारसननानै ओ जायो। लोगोसे आरो जोङो खुमब्रा बेफोरजोंबो जायो बेैफोरबायदि मैगंफोरजोंनो जों बांसिन जायो आरो ओमफ्राय ओ दाथ' आरो दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावहा माने आइजोफोरा ओ फ्राय माने जेबो जुदि न'आव ओंख्रिफोर बा माबा मोनसे ओ जेबो गैयाब्ला माने जे जेखाइ खबाइ लानानै थाब दो थांब्रबनानै ओ दुब्लिफोराव गुरब्रला बायनानै लानानै फैयो आरो ओमफाय बिजोंनो ओ गु बबा बायना लाबोनानै बिदिनो बायदिसिना ना फिसा मावा ना फिथिख्रि ना ओ नास्राय गोरि फिसा दानि दै गोदाननि ना बेफोर नाखौ मोनबोयो बेफो खौ लाबोनानै थाब बो ओ मैथाफोरजों बा खुमब्रा बायदिसिनाफोरजों संनानै जाफैयो आरो बेफोरखौ।
नोंगौ औ ओ दा बिदिब्ला जों एसे आरो ना फिसिनाय बा गिदिर गिदिर ना दैमायाव मोननाय जे जों बुं बिदि बुंबाथ' ना बामि नाफोर आरो ना औ थोरि नाफोर मोनोबायो ना थोरिनाखो खा नोंथांङा? औ आरो बिबायदिनो ना बोथिया बेखौ एसे हाब्रुफ्राव मोनो नामा ना बोथियाखौ?
नोङो नोंखौ अ हाब ब्रुआव मोनो जोङो उम गुरबा माने बैफोरबो एसे हाग्राफोरावबो
उम नंगौ ना बोथियाखौथ' खिगारलायनाङाना ना थोरि नाफोरखौ
नाङा ओ जेबो माने गारनायनि गोनांथियानो गैया जास्ट लाबोबाय आरो एसे मोजां सु सुबाइ जों संबाय जानो रेडि जाबायबो
औ बेफोरखौ खारदै होनाबो जाजायो जाया नोंथांमोननि ओनसोलाव
जायो
नंगौ खारै होनानै नाजों बै जिखुनु ओ गोखैफोरजोंबो जानाय जायोना ओरै थाइगिर गोख खै आरो नङाबा बै आरो मोनसे गोखै दंना फिफांआव थायनाय गोखैया मा होन
औ बेखौ थाइससु सुरि ना नङा बिदिनो माबा मोन एसे होनो नोंथां औ गोखै जायोना
औ मोनोबोना बियो एसे उम बेजोंबो जायो नाफोरखौ गोखैजों दा दैज्लां बोथोराव बेनो आरो ना सरासनस्रा जोङो मा जायो बां बांसिन गोखैजोंनो जानाय जायो आरो नाफोरखौ।
नंगौ
नङा होमबा आरो बेबायदिनो गोबां बिदिनो ओ अनलाजोंबो जादों नामा बोथिया नाखौ।
जायो नोंथां जायो अनलाजोंबो जायो औ। बे सजना बिलाइफोरजोंबो जों खारि होनानै गारसननानै जानो बिराद मोजां जायो।
नोंगौ आरो बेबादिनो ना बारलिफोरखौ जोंथ' दैमायाव मोनो जे सारनानै।
औ औ।
बे बेफोर जोंनि गोदोनि गोजाम ना आरोना बेफोरो। आरो बेफबायदिनो। एयावहा ओ। नोंगौ नोंगौ। औ बे ना बारलिखौ मारै मारै जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे फोरमायलाय इदिबा।
औ ना ना बारलिखौ जोंनि ओनसोलावथो माने आं मोनजानाय बा बांसिन जानायखौ नुयो थाइगिरफोरजों जायो ओ ना बारलिखौ थाइग-थाइगिरजोंबो जायो माने। जोबोद मोजां जायो। ओमफ्राय ओरैनो ओ जोङो बिलाथि ओ बे माबा फान्थाव मोखै ओमफाय आलु बेफोरबायदिजोंबो बुरियानो धुब धुब ओ संनानै बेबायदि खालामनानै जायो आरो बांसिन।
अ गोथाव जायो। यैफोरबो। आरो गोरान थावजों। फ्राय जानोबो मोजां इफोरो गोथावै।
आरो गोदोनिखौ बुंनो थाङोबा औ गोदो ओ
दे।
औ माने बांसिन थाव साव बाहायामोन नालाय माने बैफोर ना ना गिदिरफोरखौबो जोङो डाइरेक्ट गारसननाय मोनजादों आरो एसे सिगां समावहा जोंङो जोंनि आबैमोना संनायखो जों मोनजादों आरो बिदि माने थावजों। एवालासिनो। ओ थाव होआलासेनो डाइरेक्ट ओ ओंख्रिखौ रुबाय बा खारै होनानै संबाय उनावहाय बेयाव गारसननानै गोदौहोनानै बिदिनो फोमोननानै जानायखौ जोङो मोन माने मोनजादों आरो।
नंगौ।
थाव जायो नाथाय आथिखालाव माने बांसिन मानसिफ्रानो बिदि जाालाना दाना थावजोंसो।
फावजोंसो जायो दाना बांसिन उम उज्ञ बेखायनो गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन जोरोमोन नामा। जानायफ्रा बिदि थाव मस्लाफोर जालाबायामोन नो बैसोरो।
औ देहानि जेबो प्रब्लेम जायाामोन ओ ओ। ओमफ्राय उदैनिबोा बा गेस्ट्रिक। दानाथ' मानसिफोरनाव बांसिन गेस्ट्रिक बायदिसिना बेफ फोरनो माने साफ्रुमनावबो थायो। सिगाङाव बैफोरबायदि जानायनि थाखायनो जों गेस्ट्रिकखौबो नुनो मोनामोन बेफोरबायदि। माने बिथ थियै मिथियै बायदिसिना रोखोमनि बेरामफोरखो जों नुनो मोनामोन। सिगां समाव औ।
औ
माने जानाय जानाय लों-लोंनाय जोंना माने गोबां माबा दङ आरो जोंनि देहाया।
औ बेनो गासैबो औ गासैबो बेराम बेनो गासैबो बेराम आजारफ्राथ' नै जानायनि थाखायसो जाखायोना।
नोंगौ नोंगौ
औ बेबायदिनो जोंना ओ जोंनि बेफोरबायदि लकेल नाफोरखौ जानांगौ आरो ना दानि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बा मोनाब्लाबो मालाबा ना गुरनायफ्राबो मोजां ना गुरनानैबो जों हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हायो।
औ नंगौ मान गावसोरनो नायग्रोनानै लायनांगौ आरो औ
नांगौ दाथ' नै लकेल ना लकेल नाफ्राथ' जा दाम ना बेसे ना बिराद बुरजाथार नंगौ मोजाङानो बिदिबालाय आ जों सावरायनानै एसे मोजां नांबाय बिदिबा
नोंगौ नोंथां औ
औ समा जाबाय जोंना दे गोजोननाय मोनबाय दे उम
औ आंबो गोजोनबाय नोंथां औ